औ खोनाबायना नोंथां? औ आं दायो जिरायनानै दं दायो मेडिटेसनाव दं आं। औ खबरफोरा मोजां ओ जों दिनै जानायखौ लाना सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजायो नोंथां एसे गोनां नालाय जानाय
जानाय आदारखौ ओम जोंनि जानाय आदारनिफ्रायदि जों गोबां नांगौ रोखोमनि देहायाव भिटामिन सोनानै मोनो बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंफोरलु होना होनो हागोन नामा? एसे बुंफोरनानै जेनबा जानाय आदार जदि जोंनि थाखाय मानो गोनांथार आरो मबे आदारा जोंनि देहानि थाखाय थाखाय गोनांथि नङा
औ।
बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुं बुरला होनो हागोन नामा?
औ औ हायो नोंथां। जोंनि जानाया गोनां मानसि जिउआव जोङो जिउखौ थांनानै फोथांनानै लाखिनोबा बा थांनानै थानोब्ला जों आदारखौ जाथारनांगोन।
औ नोंथां।
ओमफ्राय जों जोंनि थाखाय गोनां हिसाबै जोङो भिटामिन हिसाबै जोङो फिथाइ सामथाइखौ जाजायो फिथाइ जानांगौ जेरै आफेल, खमला मौसुम्बि ओ लोगोसे दालिम आरो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाय फिथाइ दङ बेफोरखौ जों जानांगौ सानफ्रोमबो नि जिउआव जाहाथे जों भिटामिनखौ मोननो हायो
उम नंगौ।
देहायाव गोबां रोखोमनि थाखाय जों सम बुस्थुखौनो बा मोनफ्रोम फिथाइ सामथाइ जायखि जाया आदारखौनो जों माने एसे एसे माने अराय सानफ्रामबो जानांगौ।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिन
औ नोंथांनि माबायावबो आङो ओ गनायथि होयो। एक्सेलि जोंनो जानाय आदार आदारनिफ्रायनो जोङो गासै नांगौ रोखोमनि बुस्थुखौ मोनजोबो देहायाव। जानायजों लोगोसे जोंनि देहा नोंङो जा नांगौ रोखोमनि आदार जायाबा नांगौ रोखोमनि जुदि देहायाव जुदि आदार खौनो सोआब्ला जोंनियाव गोबां देहायारि जेंनाया नुजायो। नांगौ रोखोमनि जोङो जानायनिफ्रायनो गासै देहायाव नांगोन भिटामिन गासै जिंना जिमफोरखौ गासैखौबो जोङो मोनो जानाय आदारनिफ्रायनो। जेरै नोङो मोजां बुंनो थाङोबा सानफ्रोमबो जोङो आफेलफोर थाइसे जानो हायोब्ला जोंनि देहाया जोबोर राफोद थायो आरो
औ।
बो जुदि गरनै गरथाम जुदि जोङो बे कि काजु बादामफोरखौ जानो हायोबा बे केन्सार बेरामनि थाखाय बियो प्रटेकसन खालामोनो। आरो बेयो खिजुरफोरखो जायोबा नोङो देहायाव बिराद एनारजि मोनो आरो नों दुरबल उइक स जानाय नङा आरो जेराव नों खिजु जुदि थाइसे थाइनै बा थाइथाम सानसेयाव जुदि जानो हायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो मुल्यबान आरो बे जानाय आदार होननानै बुङोब्ला बे जोंनि थाखाय गाजर गाजर फिथाइयाबो जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो मेगननि पावारनि थाखाय गाजर फिथाइखौ जुदि जायोब्ला मेगन पावाराबो बारियोनो डक्टरफोरनि बुंनाय बादिब्ला आरो।
औ।
आरो जोङो आफेलफोरखौ आंगुरफोरखौ जानांगो आंगुरफोरखौ बेयो जोंनि केन्सार सेलखौ प्रटेट खालामो जेनेबा मानसिनि देहायाव केन्सार बिजानुआ थायो बेखौ जोङो प्रटेक्ट माने खायसे खायसे माबा बुथारफिननोबो हायो जोंनि देहाया खायसे खायसे बिजानुखौ बेखायनो बैफोर फिथाइ साम फिथाइखौ जुदि जायोब्ला बांसिन जोंनियाव बेनिफिट दङ आरो जों किसुमान मानसिया आसार बुस्थुखौ बांद्राय देहायाव सोनानै लायो आसार बुस्थु मिक्स पेकेल होननानै बुङोना जायखौ बेफोरो देहानि थाखाय बिराद हार्म खालामो आरो आंनि नुहुरनायाव आरो जायखौ नोङो प्लास्टिक थेमायाव सय माहा सात माहा बेखौ एक्सपायारि देट थाङागौ माने प्लास्टिक थेमायाव दोननानै जिखौ सेल खालामो बियो बिराद गोदिर जोंनियाव पयजन जायो बेयो माने प्लास्टिक थेमायाव दोननाय बुस्थुआनो जोंनि केन्सार होननाय बिजानुआ बेयावनो सोमजियो आरो। बेखायनो जोङो प्ला टिकाव बारा गोबाव दोननायनि बुस्थुखौ जों जानो नाङा। नोंथाङा आरो माबाफोर बिनि सायाव
औ जों आरो बै। ओ मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं। खौ जानाया गोनांथार जेरै ओ मुला लाइ ओ। ओ बायदिसिना मैथा बे खौबो जों जानांगौ जाहाथे ओ जोंनि देहायाव माने गोथां मैगंनिफ्राय गोबां ओ भिटामिन मोननो हायो आरो लोगोसे जों बे सज'ना बिलाइखौबो ओ जानांगौ मानोना बिखौ बेखौ जायोब्ला जोंनि ओ इमिउनिस इमिउनिटि सिस्टेमा माने स्ट्रं जायो बारायो बेबो बेफोर खौ जोङो नुनो मोनो मानोना जों गोदोनिफ्रायनो जाबायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो मोनो मा कमार्सियेल ओ नि बेलायाव। बो जों बेखौ नुनो मोनो जाहाथे बेखौ फो फार्म खालामनानै औ फोराननानै औ बेखौ पाउदार खालामनानै फानो फाननानै ओ बाजाराव फानो ओमफ्राय बेखौ सुबुंफ्रा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय जोंनियावहा जों दा औ जों गोरलैयावनो मोननो हायो बेफोर बुस्थुखौ जों जानांगौ आरो। जानानै जोंनि देहाखौ जों ओ मोजां लाखिनांगौ। औ लोगोसे जे आरो जोङो
ओम
बायदि ओ बायदिसिना ओ जेरै थाइबें ओम खांख्रिंखला लोगोसे ओ ओ भात केेरेला बेफोरखौबो जों जानांगौ बे फोरावबो गोबां भिटामिन थायो
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांनि बुंनायखौबो आंबो गनाय थि होयो जोङो जानाय आदारखौ होनोब्लाथ' जोङो बे ओ जोङो थालिरफोरखौ जानो नांगौ जोङो थालिर थालिरा गाय खेरफोरखौ जोङो साफ्रोमबो लोंनो हानांगोन जोंनि गाइखेरखौ लोङोब्ला जोंनि हराव हराव गाइखेर ओंखाम जाखांनानै जुदि लोङोब्ला जोंनि बे मा होनना बुंगोन हारदिफोरखौ बनफोरखौ स्ट्रं खालामो आरो जेनेबा गाइखेरा थालिराबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोर मोजां ओंखाम जाखांना ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनाव नोङो थालिरखौ जानो हायो उदै खालियाव जायोबा देहायाव जोंहा प्रब्लेम जायो आरो माने हजम खालामनाया जोंनियाव प्रब्लेम जायो आरो बेखायनो थालिरफोर बुस थुखौ उद खालियाव जानाङा नों ओंखाम ब्रेफास्ट खालामखांनानै नोङो जानो हायो आरो जों फिथाइ सामथाइखौ खायसे खायसे फिथाइ सामथाइखौ ओ जोङो उदै खालियाव जानो हाया जेरै आनारस थालिर बेफोर गाइखेरफोरखो जोङो उदै खालियाव मालाबाबो जानो नाङा नों मायबा मोनसे दैयाव सोना लानायनि उनाव जानाया मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय बेफोरबो हेल्प बेफोरबो देहाखौ जोंनिखो लोरजिया खालामो बेखायनो जानाय आदार होनबाथ आरो जोंनिया थाखाबाय बरनि जानाय जोङो जेरै जि आइ टेक मोननाय जेनेबा अनला ओंख्रै नंगोना नङा अनला ओंख्रै ना नारजि आरो नाफाम गो इबे आरो गोखा गोखै आरो बे द गंगार दुन्दिया बेफोरखौथ जोंनि थाखाय बेराद मोजां जेरै जोङो बेखौ नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बेखौ जि आ इटेक मोननाय बेयो जाय आदारखौ दिनै मुलुगावनो मिथिगोन बे दुन गंगार दुुनदियाखो जायो होनबोला बर'फोरालसो जायो आरो नाफाम होननानै बुङोबा बर'फोरालसो जायो बे मोनसे जोंनि माबायाव भारतनि बेयो इउनिभार्से मा होनो जुग्राफेल इन्डेक्सआव बेयो हाबनानै थाबाय आरो बि सा सानजा भारतावदि बरफोरा बे बुस्थुखौ जायो बे बिसखौ बानायो हेनमेड गावनो आखाइजों बनायनानै जायो बेबो मोनसे माने जुग्राफिकेल इन्डेक्स जों जों बेयो हाबना थाबाय आरो पृथिबिनि मानसिफ्रानो मिथिसिगोन आरो जोंखौ दि बिदि आदार खामनानै जायो जानायखोबो जों जु जोथोन लानांगौ जानायनिफ्रायनो गोबां देहायाव जोंनिया नंबां जाबां देहायाव बेराम सोमजिनो हायो बेखायनो जोङो गासै बिथिंखोबो नायनानै जोङो जानाय आदारखौ जोङो मोजाङै जाफालाङोबा नांगौ रोखोम नोङो बाहायोब्ला देहाया राफोद थायो बेखायनो जानायखोबो गुरुबथ होनांगोन आरो आंनि बे मोनदांथिजों आं बेखौनो बुंबाय आरो नोंथाङा जुदि बिनि आरो गुवारै जुदि सावरायनोबा उन समफोराव जोङो सावरायगोन नोंथाङा आरो बेनि सायाव माबा फोर बुंफुरलु होनो हाबावगोन ना
बिनि बेलायावनो लोगोसे जों ब बै लेबु लेबु फिथाइखौबो जों जानां गौ मानोना बेयो जोंनि ओ जोंनि बदि सिंनि बदि सिंनि माने माखासे मैलाफोरखौ जों दिहुनगारनो बा दिटक्स खालामनो थाखाय जोङो लेबु फिथाइखौ माने फ्राय सानफ्राम हायोब्ला सानफ्रामबो जानांगौ ओ एसे एसेब्लाबो माने‌ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बियो ओ लेबुआ ओं औ
आंबो गनायथि होयो नोंथां बुंनायखौ आंबो दुंब्रुद दैजों आं सामफ्रोमबो लिमुखौ लोङो।
औ
बिखो आं एसे आगोलसो लोंखांबाय बिखौ आं सानफ्रोमबो लोङो आरो आं एक्सारसाइस खालामखांनायनि वारमवार्क खालामखांनायनि उनाव आं सानफ्रोमबो दुंब्रुद दैयाव गिलाससेजों लिमु सेबनानै आं थाइसेखो आं खावसे सेबनानै लोङो आरो बेनिफ्राय थाइसेखो ओंखामजों जायो बिदि खालामो आं देहायाव सानफ्रोमबो बिनि दै जों लोङोबा ला जोंनि फेटसफोरा फेटस बारायनो नागिरनायफोरा कमायलांगोन आरो आरो मोनसे द सासे डक्टरनि बुंनाय बादिब्ला बेयो जोंनि डक्टर इ आसामिस डक्टर बेयो रासि याव थायो। बेयो बुंदो आरो माने दै दुंब्रुद दैजों लोङोबोला जोंनि केन्सार सेलफोरखौबो बुथारनो हायोनो आरो जोंनि देहायाव दै केन्सार जानो नागिरो बे बिजानुखौबो बुथारनो हायोनो बिथाङा एगजामपोल होदों आरो आं बेखौ बोसोरथामसोनि सिगाङाव निउसाव नुदोंमोन। बे-बेह देहानि थाखाय आं सासे डक्टर नङाबाबो जेनेबा आं फिजिकेलनि सायाव एसे नायनानैनो खोनासंनानैनो फरायनानै एसे गियान मोनदों बेखौनो आं नोंथांनि सायाव बुंफुरल'बाय जोंहा आरो बारा गोलाव सम खालामनो हानाय नंला नोंथां।
दे नोंथां होमबा।
ओ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
ओ दोनथ'बाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।